हेल' नोंथां मोजां दंना
औ मोजाङैनो दं
आंबो मोजाङैनो दं औ मोजाङैनो दं नोंथाङा आं नाव जानाय लोंनायनि एसे बागै सावरायनो सानदों नोंथां नोंथाङा टाइम दंना
जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो हागोन औ
औ दा बर' बर'नि जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो सानदों आङो
बैसागु फोरबोफोरनि बागै सोंजागोन सावरायजागोन
औ दे होमबा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ बैसागु फोरबो होनोब्ला जोंना जोंनि ओनसोलाव औ मोननै ओ बैसागु फोरबोखौ मोननै फालिनाय जायो मोनसेया जाहैबाय मोसौनि बैसागु आरो मोनसेया मानसि बैसागु मोसौ बैसागु खालि ओ फुङावनो ओ न'खरनि मानसिफोरा दुगैयै दुगैनानै उम फुङावनो मोसौ खौ गलिनिफ्राय दिहुननानै खाना दोननाय जायो बेनि उनाव बे माबा माबि फिथाइ सामाइ थाय जेन जेरैबायदि मैगं मैगंबो
औ जेरै खुमब्रा फान्थाव पानिलाव हालदै
जायो आरो दिगलि ति फोरखौ हानानै होयो बेनि उनाव बै उम बे दिगलिटि आरो फान्थाव बेफोरखौनो मालाबो सुयो ओ औवानि आरुंजों बा खाथिजों बिदि माला सुनाय जायो आरो आरो बेनि उनाव ओ बे साराय आरो नङाबा खान्था बेनि हांगारखौ थाव गुबैजों औ गलायनानै बे दिग्लिलि तिनि थारा बा देथा बेजोंनो मोनथाम देन्था लानानै बेजों जि साराय हांगाराव ओ थुनानै थाव मोसौनाव फोननानै होनाय जायो आरो आरो बेनि उनाव बे दिग्लिलिटिखौ आरो खुमब्रा हानाय बेफोरखौ सारै सारै लांना मोसौखौ सारै सारै लाङो ओ दैमा बा दंग से रावलासे थुखै मोसौखौ थुखैनो थाखाय बेनि उनाव मोसौखौ थुखैखांनानै ओ हगारना होयो आरो बै सानखालि मोसौखौ हेंगारना होयो बेनि उनाव मोनाबिलियाव मोसौ खानो समाव ओ मोसौ खाग्रा फागा बुङो बे खौ गोदानै लाबोनानै ओ फुजा होनानै मोसौखौ खानाय जायो मोनायाव ।
औ नंगौ ।
बे बे सानखालि बेखिनिखौनो खालामनाय जायो आरो । आरो बै सागदाननि से खालार बैसान खालि गासै बैसानखालिनिफ्रायनो मानसि बैसागु फालिनाय जायो । बै से हानखालि ओ गासैबो गेदेरफोरखौ उन्दैया मान बावो उदैफोरखौ गेदे दा बोर होयो । बिदि खालामनाय जायो आरो ओ फुङावनो जायो बेफोरबो फुङावनो खालामो उम आरो बेनि नेक्स्ट दिनखालि फ्रायनो गासैबो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' उन्दै गथ'फोर गासैबो रंजा बाजायै मोसानो ओंखारबोयो ।
औ नंगौ ।
खारनायाव ओ सें आइजोफोरा बा सिख्लाफोरा गोमो दख'ना गानो । ब्लाउस गोजा, फालि गोजा, आर'नाइ गोथां बा गोमो बिदि जान्जियाव खायो आरो आरो खानायाव खानाय ख फा खायो खानायाव बिबार लायो, खोमायाव सना, आखायाव आसान गानो। बिदिनो आरो खाफालाव फोथा बिदि लानानै लानानै बर' आइजोफोरखौ बेफोरजोंनो- गासैबो सेम एखे रोखोमैनो बिदि गानजोबो आरो। गासिबो बर' आइजोखौ बिदि गानोब्ला समायसारनाय नुयो आरो।
औ नंगौ नोंथाङा बर'नि। गाननायनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा।
औ हागोन। बर'नि औ बिदिनो आं जेखि खिनि बुंबाय बेखिनिखौनो बैसागु। बोथोराव मोसानायाव गाननाय जायो आरो दख'ना फालि बेफोरखौनो आरो हौवाफोरा। औ नंगौ आरो हौवाफोरा खायमा गामसा आरो बा गुफुरबो गानजायो बांसिन खायमा गामसा गानो आरो। माया गस्ला गुफुुर आर'नाइ। खाइमा। जा बेफोरबायदि। याव खायो आरो। बेनिफ्राय ओ गामि गामि मोसायै मोसानानै ओ जायनि न'खर न'खराव जि हरो जेरै सोरनाबा सोरनिबा न'खरनिया माय रं हरो। अन्थोब महरै आरो रां हरो अन्थुब महरै बिदि रंजा बाजायै मोस मोसानाय जायो आरो। गासैनिबो न'खराव आरो जाय जायनि नख न'खराव ओ। गोदोनि दिनाव बांसिन नुनो मोन मोनोमोन। गासैबो न'खरावनो मोसानो थाङोब्ला जौ बेफोरबायदि होनाय नुनो मोनोमोन दानि आथिखालाव एसे खम जालांबाय आरो।
औ नंगौ।
औ थ' दाबो बिदिनो जायो जानाया ना एसे खम बिदिनो रंजा बाज जा मोसाखांनानै गासैबो मोसाखांनायनि उनाव बे अन्थुब मोननाय माइरं बा फैसा बेजोंनो ओ गाससिबो जयै खाना जालायनाय जायो आरो।
औ नंगौ बैसागुलबा बैसागुबा जोङो मैगंखौ एकस' एकथा खानानै जानांगौ आरोना।
औ नंगौ।
औ जेरै दिंखिया। खुंखा बिलाइ। लेटा बिलाइ।
आरो गुबुन गुबुन दङ औ औ नंगौ।
औ आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनो दंबावो नामा आ नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव बैसागु मोसानाया माबायदि जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागौ जोंनियावथ' बैसागु मोसानाया जेरै खाम-सिफुं लानानै
औ नंगौ।
आगोलनि दिना साबसिनमोन ना दानि दानि बैसागु मोसानाया साबसिन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ आगोलनि दिनाव बैसागु मोसानायखौ साबसिन होननानै आं सानो मानोना ओ गोदो गोद य गासिबो जयै ओंखारलायनानै। खाम खाम, सेरजा, सिफुं, जथा हारमुनि थरखा बायदि रोखोमनि दामग्रा आगजु लानानै मोसायोमोन नाथाय दा आथिखालनि जुगाव सोरबाफोर सोरबा सोरबि टेब रकर्डिं बा बक्स। बा बिदिनो केसेट बेफोरजों मोसायो आरो।
औ। आरो दंबावो
नंगौ नोंथां। बायदि बायदि दाथ' जों बुंस' बुंस'नो हाया नोंथां।
औ नंगौ।
औ।
गोदोनि दिनाव दा जेरैबायदि जोंनि ओनसोलाव ओ बैसागु फोरबो जायोब्ला स्टेज प्रग्राम जायो फांसन जायो बेफोरबायदि नुनो मोनामोन दा जों आथिख खालनि जुगाव बेफोरबायदि स्टेज प्रग्राम बा फांसन बिदि नुनो मोनो आरो।
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिब्दिनो जायो जानांगौ?
औ जायो नोंथां। आरो बैसागुआव गाननाय ओ ड्रेस माबा बैसागु गाननाय जि जोमखौथ' जों मिथिखागौ। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन हागोन नामा?
औ बैसागुवाव गाननाय जि जोमखौ आं आगोलावनो बुंबोखाबाय
औ दख'ना गोज्जा दखना दख'ना गोमो आरो फालि गोज्जा ब्लाउस गोज्जा
औ बिदिनो गानो औ।
औ।
आरो दख'नाया मोनसेल' रोखोमनि नङा आरो। गुबुन गुबुन गाबनि बा गुबुन गुबुन नाम बेफोरबायदिबो दंबावो दख'ना फोरा जेरै दख'ना थावसि दख'ना बिदन बायदि बायदि आरो दखनाखौ मोनसेल' खुन्दुंजों जानाय जा जाया बे दख'नाखौ आगोलनि दिनाव बांसिनानो इन्दि खुन्दुंजों दानाय जायोमोन। दाना एस्से खम नुनो मोननाय जायो। दाना माथा बा मास्राइस बिदि खुन्दुंजोंसो बांसिन दानाय खौ नुनो मोनो आरो। आरो गोबां रोखोम खोमनि गोबां गाबनि दख'ना ब्लाउस फालि बेफोरखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ। नोंथाङा एसे आर'नाइनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ आर'नाइखौबो गुबुन गुबुन ओ गाबनि मोननो हायो। नाथाय आर'नाइयाव बांसिन हाजो आग'र बेखौल' होनाय नुनो मोनो आरो गुबुन आग'रजों आर'नाइ दानाय नुनो मोन फेराखै। बेखौनो बांसिन नुनो मोनो आरो।
औ। आरो दख'नाफोराव थानाय दख'ना फोराव थानाय बिबारनि मुंफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ दख'नायाव थानाय बिबारनि मुंखौ आं फोरमायनो हागोन मोननैसो बिबारनि मुं होनो हागोन। जेरै बोग्रि बिबार ओं जेरै बो ग्रि आग'र ओ दिंखिया दिंखि खिया बिलाइ बिजौ आरो हाजो आग'र, खासि आगर, बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि दङ। औ आ बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय दोन्थ'नो हासिगोन दे। दे बिदिब्ला औ।